औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा
औ दङ नोंथां
औ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनियावहाय ओ मोनसे आयदा सों नो सानदोङो नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ बिब्दिब्ला जोङो ओ गायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम जोङो माइ आबादखौ माबोरै गायो आरो माबोरै मोननो हायो नोथाङा बेनि बारै फंनैसो खोन्थालांनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा सिगांग्रो फोरमायलांगोरदो
औ माइ आबाद होनोबा बियो मोनसे एसिया हादोरमानिनो मोनसे गाहाय आबाद होनजायो आरो आरो बियो आसामनिबो आसाम हादोरसानिबो भारत हादरनि सिङाव थानाय मोनसे आसाम हादोरसानिबो बियो गाहाय आबाद आरो माने बेखौ आबादारि फ्रानो मावो ओ माने बांसिन गामिनि मानसिफ्रा मावो आरो बिसोरो आबादारि नालाय बिसोरो माइ आबादखौनो बांसिनै मावो माइ आबाद मावनानै माने बिसोरो जिउ खुङो माइ आबादखौ गायनानै बिसोरो गोबां माइ मोननानै ओ टाउनफोराव नोगोर नोगोरमाफोराव फानहरो गावनि न'खरखौ बेबायदिनो बिसोरो ओ जिउ खुङो आरो बिसोरो माइ आबाद खौ जोबोद मोजाङै मावो बोथोर लानानै मानो होनबा बिसोरो ओ बे माइ आबादा आबादखौ मावनो थाखाय गोबां दै नांगौ गोबां दै नांगौखायनो बे माइ आबादखौ मौसुमि बोथोराव मावनाय जायो मौस मौसुमि बोथोराव ओ माने लैथोनिफ्राय बंग' लैथोनिफ्राय गोबां अखा फैयो नालाय जोमै जोमै फैयो नालाय बारजों बार अखा फैयो नालाय बेखायनो बे मौसुमि बो थोरनि थाखाय ओ आसाम हादोरसायाव एबा ओ सा सानजा भारताव ओ मौसुमि अखानि थाखाय मौसुमि बारनि थाखाय माइ आबादखौ मावनो हायो आरो माइनो गोबां दै नांगौ जायो माइ होनोबा जोंहा गोबां रोखोमनि माइ दङ ओ माइब्रा माइसालि बंग' बन्धु बंग' लक कि रन्जित बायसमति
औ
दालि गोबां बिबांनि माने गोबां गोबां रोखोमनि माइफोर दङ आरो माइनि रोखोम बेफोर दङ बेफोरनि मादावनो
माखासे माइफोरा जोबोद बिबांनि जोबोद बिबांनि बांसिन होयो आरो बांस सिन बिबांनि दिहुनथाइ होयो बंग'लक्षि रनजित बेफोरो बांसिन बिबांनि दिहुनथाइ होयो आरो ओ माखासे गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय बर' हारिया माखासे गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय। माइफोरा जाहैबाय बे माइसालि। आसु माइब्रा बेफोरो आरो नाथाय बेफोरो एसे। एसे खमसिन बिबांनि दिहुनथाइ होयो बै गुबुन माइफोरनि रुजु जुनायाव गोबां बिबांनि। माइ दिहुनथाइ मोननाय। माइफोरा जाहैबाय बंगबन्धु बंगलोषि रनजित बेफोरो। गोबां बिबांनि दिहुनथायाइ होयो आरो। आरो बेफोर माइफोरखौनो आजिखालि मोनसे माइनिफ्राय गुबुन मोनसे माइजों। बिदि क्रस खालामनानैबो गोदान गोदान जोलै दिहुननाय जायो आरो दाना बे माइ आबादखौ। बोरै मावो होनोबा बे। माइ आबादखौ जोङो गिबियावनो जोलै बासिनानै जो जोलै फोनांगौ जायो दब्लायसे एबा दब्लायनै हायाव बेखौ माने। एवनानै। बेखौ ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों एवनानै बेखौ फोनाय जायो आरो फोनानै बेखौ। फोनानै ओमफ्राय बेखौ थामजि सान एबा ब्रैजि सानसोनि गेजेराव। बेखौ गायनाय जायो आरो। माइ माइ गायनायाव जोङो गुबैयै। फिनथाम हालेवनाय जायो। गिबि खेबनि हालेवनायखौ खारायनाय होनो आरो बिनि। फन्द्र' दिन जिबा सान एबा। नैजि सानसो थानानै खेबसे हालेवोबा बेखौ। सामार होनाय होनो आरो बेनि उनाव ओ ओ स सप्तासे बा जि सान जिनै सानसो गेजेराव हालौवो हालौवो।
गायनो लागानि हाल एवनायखौ बर होनाय बुंनाय जायो बेबायदिनो' बर होखांनानै। खौ गायनाय जायो आरो आरो बे माइखौ गायनानै माने। आरो गोबां मानसिफोरानो गोबां मानसिफोरानो हासारबो होयो। बे माइयाव हासार होयोबा बांसिन जायो नालाय बे माइयाव। इउरिया डि एपि होननाय बेफोर हासारखौ होनाय जायो आरो। बेफोरखौ होयोबासो गोबां बिबां मोनो आरो बेनि उनाव। जेब्ला बे माइआ बिबार बारनाय। बे बिबार बारनायखौ मा होनो बिबार बाजेननायखौ बेखौ मा होनो थरायनाय होननानै बुङो आरो। बर' रावाव थरायनाय होननानै बुङो। आरो बेयाव मोजां भिटामिन सारना होनाय जायो एम्फौनि मुलि आरो भिटामिन लगायनानै सारना होनाय जायो। अब्ला बियो मोजाङै स्र ओंखारजोबो आरो। थरायजोबो ओमफ्राय बिनि उनाव बियो माइआ मोननो थाखाय। बा दान बा ब्रै दान बा बेबायदिनो सम लायो आरो। टिकिट मोननो थाखाय दाना। मोनबाथाय बेखौ हानाय जायो हानानै बे खौ मारा होनाय जायो ट्रेक्टरजों एबा मेसिनजों मारा होनाय जायो। जायो आरो गोदोनि समाव मोसौजों मारा होनाय जायोन मारा होखांनानै। खौ दैखांनाय जायो आरो बाख्रिफोराव दोननाय जायो बर' माहारिया। बर' बर' होननाय मोनसे आसामनि बिसोरो ओ। दै माबा बाख्रियाव दोनो आरो बिसोरो बाख्रियाव दोनो। आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो माइनि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायनो हागोन ना।
औ। जेबायदि नोंथाङा नोंथांनि रावजोंहायो जोबोद मोजां। मोजाङैनो फोरमायलांदों आरोखि जेनोखि जोङो माइखौहाय माबोरै गायो माबोरै बोखाङो मा मा माइ दं नोंथाङा गुवारैनो फोरमायलांबाय दा बिनि बारैबो बारैनो आङो फंनैसो फोरमायलांबावनोसै नोंथाङा बुंदों जे माइखौ गायनो थाखाय सिगांग्रो माइखौहायो जोङो माबा सोमनानै दोनग्रोनाय जायो नङा होनबा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै खोथिया नुनो मोनो माइखौहायो जोङो गुबुन गुबुन नामजोंहायो जोङो मोननो हायो आरोखि नङा होनब्ला
औ नंगौ
जोङो बेफोर खौनो बुंनो हायोब्ला नोंथाङा दहायनो बुंना थांबाय रनजित बायसमुति होन ओ कल्पना जांगिला खरमा आरो माइब्रा बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि माइखौ जोङो मोननो हायो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां।
बेखौहायो जोङो मायोखौबा मायोखौबा खम रोखोमनि मोननाय जायो। माने गायनाय जायो आरो माबेखौबा बांसिन रोखोमनि गायनाय जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो सिगांग्रो खोथिया खालामनो थाखाय जोङो माइखौहायो बेसेबां नांगौ रोखनि हा दङ बेसेबांआव हायवहाय बेसेबां नांगौ। मायखौ हायो जखा लानानै जोङो दैयावहायो बस्थायावहायो सोनानै सोमनानै बेखौहायो सप्तासे बा सानबा एसे दिनसिम सोमनानै दोननाय जायो आरोखि ना दैयावहाय
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोङो दैयाव सोमनानै बेखौहायो। मा होनो गायनो थाखाय लानाय हाखौहाय खारायना लागोरसिगोन जोङो खोथिया जाजासिम जोङो हालेवखांनानै खारायग्रोनानै लाजोबसिगोन बेनि उनाव जोङो खोथिया सानबासो जाबाथाय बोखांनानै हायावहायो लखबनानै थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो नङा होमब्ला जायनि थाखाय जोंनि खोथियाहायो गाजा ओंखारनो हायो जोङो बेबायदिनो गाजा ओंखारनानै जोङो खोथिया फोनो खोथिया थिलिखौहायो जोङो मोजाङै हालेवनानै हाग्रा गैया जासे दुल दुल दैजोंहायो हाब्रु गोनांहाय एसे हालेवथारनानै जोङो बेखौ मै होनानै बे गाजा ओं खारनाय खोथियाखौहायो जोङो फोनाय जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय जोङो बे खोथिया जाजासिम जोङो बे खारायनाय हाखौहायो। सिगांग्रो जोङो खनसे खारायनानै आलिखौ दाननाय जायो बिनिफ्राय जोङो खननैसो बा खनथाम हालेवगारनानै जोङो लाग्रोनाय जाबावो नङा होनब्ला खननै हालेव खांनायनि बां खन्थाम हालेल खांनायनि उनाव आलिखौ दाननानै लाबाव बावनाय जायो खोनानै लानाय जायो आरोखि आलिखौहाय जायनि थाखाय जोंनि ओ दुब्लियावहाय हाग्रा जाया बेनि थाखाय जोङो हालेवनायजों लोगो से आलिखौ दानफानांगौ आरो नङा होनब्ला खोफानांगौ बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ हायो थामजि सान बा ब्रैजि सानसोनि खोथियाखौ फुनो थाखाय ओ राबाय होननानै मोनथिनाय जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुना लागोरनानै ओ बे हा मोननाय हायावहायो गायनो थाखाय ओ बाथिजोंहायो खोथिया बाथिजों हायो रोगानाय जायो आरोखि रोगानानै दोननानै जोङो बेनिफ्रायनो ओ खोथियाखौ हायो ओ गायनाय जायो आरोखि हा गोमोनावहाय बिनिफ्राय जोङो जायनोखि खोथियाहाय मोजां जानायनि थाखाय ओ दैखौहायो थेबथानानै गायखांनायनि उनाव थेब थाना दोनफिनजोबो नङा होनब्ला ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला माइब्रा माइखौहायो खम गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ सिगांग्रो आबाद मोननाय जोङो जायनिखि बुंनो हायो आसु बा खरमा बेफोरखौहाय बुंनो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो सिगांग्रो माने जोंनि जानो गोनां माइयाहायो जोबनानै जोङो फिन ओ था थाबैनो मोनजाफिननो हानायनि थाखाय जोङो खरमा माइखौ गायनाय जायो नङा होनब्ला बे खरमा माइखौहाय जोङो सिगांग्रो मोनजागोरो नालाय मोनगोरो सिगांगोर गायनो मोनो ओ बिनि थाखायनो जोङो बेखौ सिगांगोर गायनाय जायो आरोखि बिदिनो जोङो ओ खोथिया जौनानै माइ गायनाया जौनानै जौनायनि उनाव थरायो फरायनायनि उनावहाय जोङो बिबार बारनायखौ नुनो मोननानै बेनिफ्रायनो मोननायखौहाय नोंथाङा फोरमायलांबाय मोननानै जोङो हाजानाय सम जायोब्ला जोङो बे माइखौहायो हानानै आखाइजों मानसि लानानै खासिजों हानाय जायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो न'सिम लांनो थाखाय बे हानाय मोथियाखौ ओ बाननानै ओ माबाजों बावखाजोंहायो बाननानै जोङो नसिम रोगानाय जायो बेनिफ्राय जोङो मेसिन बा मोसौजोंहायो मारा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि जोङो ओ मोसौजोंहायो मारा होनो थाखायबा जोङो सिलायावहाय जाबनानै गल खालामना नै सोरगिदिं होबाय थानानै जोङो मारा होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ बिब्दिबा दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना औ दे बिदिब्ला